हेलौ हेलौ नोंथां
औ हेलौ नोंथां
औ आंनि माथोखौ खोनादों ना मोजाङैनो
औ खोनादों नोंथां आंनिखौबो खोनादों ना?
ओमफाय नोंथाङालाय मा खालामबाय दं?
आं ओरैनो जिरायना दं नों थां नोंलाय?
औ आंबो बिदिनो दंफां साहायाव जनानै दं ओ जोबोद गरम नालाय बोथोराबो ओमफाय आङो नोंथांजों ओ कल नोंथांजों नोंथांनो कल हरनायनि जाहोना जाहैबाय आङो जेनेबा ओ नोंथांनि नोंथाङा मा मा खालामबोखो दासिम जेनेबा नोंथांनि ओ ओ दासिमनि जेनेबा जिउनि बागै जेनेबा रायलायनो सानदों आरो मा मा खालामबोखो फुंनिफ्राय
अ नोंथां औ नोंथां सावरायजागोन दे दा आङो सावरायनि
औ औ
आङो दिनै
फुङावहाय स्नि बाजियावसो सिखारनाय जादों आरो ना ओ सिखारनायनि उनाव आङो आंनि मोखां हाथाय मानजिनानै हुग्रोनानै लाग गोरबाय सुनानै लाग्रोबाय सुनायनि उनाव सिला सिब्बाय खामानि मावबाय बिदिनो मोनानि जानाय लोंनायनि थोरसि बासिफोर थानायखौ सुस्रांना लाग्रोबाय लागोरनायनि उनाव साहा फुदुंबाय आरो आङो सा फुदुंनानै बिदिनो न'नि मानसिफोरनो होबाय साहा लोंखां ना दसे जि जोमारिखौ सोमनानै दोनबाय आरो आङो सुनानै लानो गोनांफोरखौ आरो बे समावनो दसे आङो बिजाब फरायबाय फरायखांनानै जेब्ला से घन्टासो सम जायो अब्ला आङो जिखौ सुनानै लाहैबाय सुखांनानै मोजाङैनो सुनायनि उनाव आरो लामबाय दुरुंआव दुरुङाव लामनायनि उनाव दसे थानानै बिदिनो आङो ओंखाम ओंख्रि संनायनि लाहार फाहार खालायबाय आरो ओंखाम ओंख्रि संखांनानै आं दा जाखांनानै जिरायनानै दंथ'यो नोंथां। नोंथाङालाय?
आंबोथ' बिदिनो फुंनि बा रिंगायावनो सिखारनाय जादों बिदिनो सिखारखांनानै मोखां आइथिं गन्थं सुना लाग्रोबाय हाथाइफोरखौ फुना लाग्रोबाय ओ बिनि उनाव ओ आङो जा उन्दुनाय बिसिना बेफोरखौ फोसाबनाय जा -जाबाय बिनि उनाव ओ न' न'खौ सिबना लाबाय सिबनायनि उनाव सिलाफोरखौबो सिबना लाबाय बिनि उनाव ओ ओंखाम आरि फुंनि खेबसे जाना लानो थाखाय ओंखाम आरि संनाय जाबाय आरो बिनि उनाव ओ जेनेबा जों सुबङा सुबा सुबुङाल' जाबाथ' जाया नङा जेनेबा न'फोरावथ' जोंना गामियारि जिउनालाय न'फोराव जेनेबा दामा दासा दाउ बिदि थायो इसोरनोबो आदार होना गौ जायो बिनि उनाव ओ जोंहा बोरमाबो दं नालाय जेनेबा बोरमानोबो जेनेबा आदार लाबोना होफै बाय आङो औ बिनि उनाव ओ बिदिनो जेनेबा दसे सान्दु फुनिनो ओंखाम ओंख्रि संनो जालायबाय औ बिनि उनाव आङो जाखांनानै दा ओरैनो जिरना दं आरो ओ जेनेबा नोंथाङा ओ मा मा ओंख्रि सं संनो रोंगौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओंख्रिखौथ' आङो गासैखौबो संनोआनो रोंजोबो नोंथां नाथाय आंनि फेभ्रेट ओंख्रियानो जाबाय अनला ओंख्रि नोंथां अनलाजों मेवाइजों।
औ अ एसे खोन्थानो हागोन नामा जेनेबा ओ नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो जेनेबा नोंथाङाथ' बुंदोंना जे नोंथांनि ओ गोथावसिन मोननाय ओंख्रिया जाहैबाय ओ औवा मेवाइजों अनला अवा मेवाइ जों अनलाखौ बोरै सङो एसे फोरमायना होदो नोंथाङा‌।
अनलाजों मेवाइजों जानो थाखायथ' जोंहा औवा मेवाइखौ नागिरनांगौ जाबाय औवा बारियाव थ' गिबियावनो आङो मेवाइखौ दाननानै लायग्रोबाय दाननानै लायग्रोनानै आङो मोजाङै साफ आ सुनानै लानानै हाबाय आरो गोबा गोबायैनो बिनि उनावथ' जोंनो अनला ओंख्रि संनो थाखायथ' माइरं नांखा थारगौ सिगाङावनो माइरंखौ सोमनानै लाग्रोबाय आरो जोङो सोमनायनि उनाव जेब्ला रुयो अब्ला माइरंखौथ' उननांगौ जाबायना दा जों बेखौथ' खायफा सिलपातायावबो उनो नाथाय जोंहाथ' गैया नालाय दा ग्रेन्डारावनो होयो आरो मिसिनावनो कारेन्टजों
होनो होनानै लाखाबाय जेब्ला बियो ओ गेब्लेयो दै एसे होनानै बेखौ उननाय जायो आरो। उनखांनायनि उनाव खुरैयाव लाबाय बा टिफिनाव लाबाय एसे गिदिर आइजेेङाव बेनि उनाव जेब्ला जों ओ संनो नागिरो अब्ला जोङो सारायाव गेस ओ गेसाव सारायखौ जानबाय थाव होबाय सामब्राम बानलु एवनानै लाबाय एवनायनि उनाव जोङो औवा मेवाइखौ एवनानै लाग्रोगोन आरो सिगाङावनो।
औ
जेब्ला बे औवा मेवाया मोजाङैनो ओ खाम खामफ्राम खामफ्राम जायोना माने मोजाङैनो थ बिदि जाब्ला जोङो दै होनसै दै होनायनि उनाव जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला जोङो जोंनि बे माइरंजों उन्नानै लानाय रोसिखौ लुसननानै होनाय जागोन आरो लुसननानै होनायनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङैनो एरग्लिनोसै एरनायनि उनाव जोंनो जाखिनि नांगौ संख्रि हालदै जिरा मस्ला बायदि बायदि मस्लाफोरखौ जों होनाय जायो आरो। कबि बिदिनो होनायनि उनाव आरो जोङो बेग खारैबो होनांगौ खारैया बेनि थाखाय माने एकदम इम्परटेन्ट खाथार आरो अनला ओंख्रि संनायाव खारै गैयाबा जाया। दा जोङो खारैखौ होबाय होनानै जेब्ला गोदौवो अब्ला अनला ओंख्रिया गोजा जानो बिना गोजा जानायनि थाखाय माने गो गोथाव जायो आरो खारै होबा। खारै होखांना बिदिनो उनावहाय जेब्ला मोनहांहांजायो अब्ला जोङो बिनि संख्रिखौ साखिनोसै जुदि संख्रि नाङाखैब्ला जोङो एसे हरदेरनाय जायो आरो।
औ
बेनि उनाव जेब्ला मोनो अब्ला खांनानै दोनसै। जाबाय आरो बिदिनो। नोंथाङालाय मा मा ओंख्रि संनो रों गौ?
ओ आंबो बिदिनो गोबां ओंख्रि संनो रोंगौ। ओमफाय जेनेबा आङो बांसिन जेनेबा गोथाव मोननाया नारजिजों अमा जाहैबाय आरो। ओ जेनेबा नारजि बे अमा खौ बोरै सङो होनबा सुबुंफोरा गोबां माने गावसोरनि गोसो बायदि गोबां रोखोमनि सङो। ओ खायफा जेनेबा नारजि दोलो सङो खायफा जेनबा नारजि मावरायनाय सङो जोंनिथिं नारजि मरायनाय होनो आरो बे माने फाथो थ जेनेबा फाथौखौसो नार्जि बानायो नालाय बे गोरानखौ नारजिखौ ओ जेनेबा बे ओ माने दैयाव दै गुदुङाव बिदि मा होनो ओ सिफ्लेना होनाय जायो आरो। नारजिखौ सिफ्ले होनाय बेखौनो माने नारजि मरायनाय होनो आरो ओमफाय जेनेबा आंथ माने नारजि दोलो ओमफाय अमा बेदर बेखौ बांसिन गोथाव मोनो खौबो सङो होनबा जेनेबा फा गिबियावनो जोङो ओ
नोंथाङा दा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा माबोरै स सङो
औ औ औ हागोन।
हेलौ खोनादों ना?
औ औ औ नोंथां खोनादों आंनि माथोखौ?
खोनादों दे नोंथां दा नोंथाङा नार्जि अमा खौ माबोरै सङो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ हायो गिबियावनो नारजिखौ जोङो खारै होनानै ओ खारै खारै एसे ओमफाय दै होनानै नार्जिखौ जों रुग्रुना लायो आरो ओमफाय बे नारजि रुनायाव गिबियावनो स ख्रिखौ होनाङा संख्रि होबाथाय माने बे नारजिया रुय आरो जेरै दं बिदिनो थायो आरो बेनिखायनो आं बिखौ एसे खारै ओमफाय दै होनानै रुगारबाय औ बे जाबाथाय माने बे खौ ओ अबावबाव माने दोनथ'बाय आरो दाबोरफोराव ओ बिनि उनाव माने जोङो ओ एसे थाव होबाय ओमफाय सामब्रां गुफुर मस्ला जेनेबा जि जि नांगौ बेखौ होनानै अमा बेदरखौ मोजाङैयावनो जेनेबा एवना लाग्रोबाय आरो बे अमा बेदरा जेनेबा खामफ्राम खामफ्राम मोजां जाबाथाय ओ बे रुना लानाय नारजिखौ होनाय जाबाय आरो बेयाव होनायनि उनाव माने खा ओ जेनेबा खारैफोर नाङाबा एबा संख्रिफोर नाङाबाथाय बेखौ मोजाङै नायनानै सानायबाय ओमफाय जेनेबा गंगार दु गंगार दुन्दिया एबा दुन्दियाफोर थाबाथाय बेखौ होनाय जाबाय आरो। ओमफाय बिदिनो मोनसिगोन मोनबाथाय जासिगोन आरो। ओमफाय आङो मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन नोंथांनो जेनेबा ओ नोंथांमोननिथिं अनखौ अन गुन्दैखौ बिदि दै गुदुङावसो जेनेबा लगाय खानानै होनाय होनाय जायो नामा बिदि दै गुदुङाव माने गुन्दै गु बिदि सारना होआ नामा
अ नोंथां जोंनिथिंथ' बेखौ मिचिनाव उनना ला दैजोंनो उनना लाग्रोखायो माने जोंना। दि गोरानै सारनानै होआ आरो ना औ बिनि उनावसो जेब्ला ओंख्रिनि दैया ग्लब ग्लब गोदौओ होमबा बेनियाव लुसना नै होनाय जायो आरो बे माइरंनि रोसिखौहाय रोसि माने बे माइरं गेब्लेनायखौ। नोंसिनि सिं बिदि सङो नामा अनलाखौ नोंथां?
ओहो जोंनिथिंथ' माने बांसिन ओ जोंनिथिं दिंखिफोरावसो देनाय जायो नालाय बे अन गुन्दैया माने गोरानसो जाखायो नालाय बे ओमफाय दैया ग्लब ग्लब ग्लब गोदोबा बेयाव माने आखाइजों सारना होनाय जायो आरो फ्रि फ्रिनो बिदिसो।
अ नोंथां बिदिबो सारनानै होनाय जायो होनायालाय नंगौ।
औ ओ होमबा नोंथां नोंथांजों आं माने रायजलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय एबा आं रोङिखौ नोंनिफ्राय आङो सोलोंनो मोनबाय ओ जोङो दोनथ'लादिनि नामा नोंथां?
औ दे नोंथां